हेलौ खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां।
आदसा आदसा गुड मरनिं नोंथां।
गुड मरनिं नोंथां नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा फ्रि दं दा?
औ फ्रियावनो दं नोंथां।
आदसा आदसा आदसा आदसा आं नोंथांजों मोनसे खोथासो सावरायनो हरदोंमोन फ्रिबा रायजलायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
आसा आसा जोंनि माखासे बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनि बर'नि सायाव जानाय लोंनायनि बागै ना।
आतसा आदसा अ नोंथां
जोंनि बर'फ्राथ' जों मोनसे ट्रेडिसनेल एबा कालसार हिसाबै गावनि सिनायथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो मा मोन- मेनलि मोनसे माबायानो जाहैबाय ओ मा होनांगौ बेखौहाय ओ नारजिजों अमा। आरो बेजों लोगोसे अनलाजों दाउजों बेफोरबायदि बायदि बायदि रो खोमनि जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल बेयो मोनसे जामुं आरो ना।
उम
जेरै अमाया मोनसे बर'फोरनि नागारलायनो हायि मोनसे सोमोन्दो दं आरो ना। अमा नङाबानो मोनसे प्रग्राम खुंनाया जाया बायदि जायो आरो ना मानोना अमायानो जोंनि मोनसे खाजा एबा जामुं। बेजोंनो जोंनि बर'निखौ सिनायथि होनो हायो आरोना। आरो बे लोगोसे बर'फ्रा ओ बिदिनो ओ अमाजों नारजिजों संनो थाखाय जोङो मा नारजिखौ जोङो सिगाङावहाय जोङो फाथोनिफ्राय बेखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। जेब्ला फाथोआ रानानै एबा बेखौ दाननानै दोनो अब्ला बेनि बिलाइखौ खानानै सान्दुङाव फोरानफैयो आरो ना आरो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ थिङाव सोमना दोननानै बेखौहाय जेब्ला मोनो एबा मोननायजों लोगोसे मा जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ मा बिलाइखौ आलदा आरो रोदाखौ आलदा खालामनानै ओ बेबायदिनो ओ सिगाङाव जोङो मा बेदरखौ एवनानै लागोरो आरो ना। बिदिनो सामब्राम बानलु थाव आरिफोर होखांनानै बेखौहाय मोजजां एवफ्राम आरो ना। दोनखांनायनि उनावहाय नारजिखौ संगारनाय जायो खायफाया। आरो खायफाया खेबसेनो संजाबो आरो ना। सिगां संखांनायनि उनावहाय बेखौ मा बिदिनो बेखौ लिमोनला खालामनो थाखाय खारै बाहायनाय जायो आरो ना। खोनादों ना नोंथां?
नोंथां खोनादों।
औ आरो खायफाया सदा बाहायो आरो बेबायदिनो खालामनानैहाय जेब्ला बेयो नारजिया एसे लाव लाव एबा मोजां मोननो अब्ला बेखौहाय मा बेदराखौ होनानै मोजां फोमोनखांनायनि उनाव बेखौ जानाय जायो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे ओ अनलाजों दाउजों स संनो थाखाय जोङो मा सिगाङावहाय अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। नङा होनबा नोंथां ओ माइरं खौ सिगां सिगां सोमनानै बेखौ ग्रेन्डार नङाबा आखाइजों बेखौहाय मा उवाल एबा थुरसियाव देेनानै लानाय जायो आरो ना जेब्ला गुन्द्रि जायो अब्ला बेखौ दैजों माने मा ओ बेखौहाय गुरै एबा मा एसे लगायनानैहाय सिगाङावहाय जोङो मा दाउखौ संगारनाय जायो एबा एवगारनाय जायो आरो ना। बेनि उनावहा अनलाखौ होयो एबा बै देनानै लाखानाय ओ गुन्दैखौ होनानै जेब्ला बेखौहाय हालदै बायदिसिना होखांनायनि उनाव बेदरावनो होखायो बेखौहाय।
उम
जेब्ला बेखौ होयो अब्ला बेखौ जेब्ला मोनो आरो खायफाया बिदिनो लाव लाव आरो खायफाया बिदिनो आथा आथा जायो आरो ना। थिग बेबायदिनो मोनसे बर'नि खाजा हिसाबै बाहायनाय जायो। आरो सोरबा सोरबा अनलाजों मेवाजों जानाय जायो आरो ना। मेवायाखौ जोङो औवानिफ्राय मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। औवा गोरलै खिलि गोदान बेखौ हाना लाबोनानैहाय बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौहाय मोजां सिरनानै बेखौहाय मा ओ बेबायदिनो हाना लानाय जायो आरो ना। हानानैहाय बिदिनो ओ अनलाखौ जोंनो माइरंनि बानायनाय जायो बेखौहाय जोङो मा ओ मोजां देना लाखांनायनि उनावहाय मेवाखौ सिगां एवगारनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो थाव सामब्राम बानलु हाल्दै मस्ला बेफोरबायदि संख्रि होनानै बेखौ एवना होनाय जायो। बेनि उनाव अनलाखौ होयो आरो ना। आरो मोजांबो मोननानै फोमोननानै बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो नोंथाङा बर' फोरनि खाजा हिसाबै बाहायनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
आदसा आदसा हागोन हागोन नोंथां निस्सय।
औ।
जोंनि बर'फोरनि जामुं हिसाबै जोङो नोंथाङाथ' अनला दाउ आरो अमा बेदर बेफोरनि बागै बुंखाबायानो। दा आं बेवहाय मोनसे एद खालामदेरबावनो लुबैयो बेनो जाबाय जोंनि ओब गोदोनिफ्रायनो जों बर'फोरा फोथायनानै एबा जानानै मोजां मोनबोनाय ओंख्रि जाय नोंथांङाबोथ' निसय मिथिगोन सबायजों साम'खौ जों बै समनि
औ
गोजों जायो बा मोजां जायो बे हिसाबै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेखौ जाबोदों आरोखि ना ओ साम'खौथ' जों जानायनि सिगां जानो हाया जों साम'खौ लायनोबा अबावबा दैमा एबाबा दंग' अबावबा
ओं
लाबोनानै ओमफ्राय बेखौ जेब्ला नागिरनानै ला लाबोनानै ओ बेखौ बिनि माखासे माबाफोरखौ खिगारहोनो थाखाय जों ओ जोंनि न'नि बाहायनाय थौ अबावबा बाल्थिंफोराव सानथाम किसानब्रै बेनि माखासे सानब्रैनि उनाव बे साम'खौ बोखांनानै मा होनो बे बे मोखांङाव दाखोननाय थायो आरोखि दा जेब्ला गारखांगोन अब्ला बेखौ जोंङो ओ गारखांनानै मा होनांगोनथाय आंङो मोनसे चेन बा अखा सिस्टेम नालाय खिथु खिसि जंफार जायो सेनफोराथ' जंफार जाया अब्लाबो बि खिथुखै जंफार जंफार थायो बे समंफारखौ जों दानस'नानै गारो गारखांनानै ओमफ्राय बिनि माबाखौ माखासे सायाव मैलाथ' मैलाखौनो नांसिगोन माखासे गाब सिस्टेम थायो बे गाबखौ जोंङो मो मोजां अबावबा बा सोरबा मनायाव बाला सोनानै बा सोरबा
औ
उम खायसे गोखै बुस्थुफोरखौ होनानै खादायाव आरियाव हुयो आरोखि बे हुखांनानै बेफोर बायदिया आरो बिदि खालामखांनानैबो सोबनानै दोनबावो सोबनानै दोननानै नेक्स्ट खालि जायो आरोखि ओमफाय बेखौ जों बांसिन बर'फ्रा सबाय जों जानो मोजां मोनो बेखायनो जोंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर ओ दोरोंङारि जानाय होननांसिगोन आरोखि बर'फोरनि थाखाय।
औ औ
बिथिंनो आरो दंबावो माखासे बेलेग बेलेगजोंबो जाजायो सोरबा बायदि जोगोनारफोरजोंबो जायो बे बुस्थुखौ। बांसिन सबजों गोथाव मोनो हिसाबै सबायाइजों जानाय जायो आरोखि बेखौ बेनिफ्राय
औ
बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो मोननाय हिसाबै माखासे
औ
समफोरनिफ्रायनो बर'फोरा हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा खाथि ओनसोलाव थानाय हिसाबै माने हाग्रानि माखासे मुलियारि माखासे बेन्दों- बेनला दंङो बेफोरखौ बर'फ्रा बुहुद जाबोनानै जों दिनैसिम बेमार आजारनिफ्राय बुहुद खम माने जानाय बे आरोखि नोंथां
औ।
बिदिनो जों हाग्रायाव जोंनि दा नायखांनाय जायो नै ओ जि आइटेक मोनलायनाय बेनो जाहैबाय खेरा दाफिनि खेरादा फिनाया जोंनि बे नुनो मोना आं बेखौ मि मानसि हिसाबै खेराइ दाफिनि मानासाव मानासनि नेसनेल पार्क फ्राव मोनो आरोखि ओमफ्राय बेखौ ज थेला लाबोनो मोना दानिया गो गोदोसो लायला बायोमोन बुहुत खम जाबाय नाथाय जोंनि बर'नि जामुं हिसाबै बेबो जिआइटेकआव जायगा आवग्रिलायनो हानाय मोनसे जामुं आरोखि ना बर'फोरनि थाखाय बेम होनांसिगोन बेखौ
औ।
उम बेनिफ्राय बिदिनो जों माना मुनि बा सोरबा बायदिया माना मुनि गिदिर फिसा थाबाय थास' बिथुरि थाबाय ओ आरो फारसेथिं जाहैबाय थास' बिबार बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोयो आरोखि जानानै मोजां मोनो आरो उम बेफोरजोंनो जानानै बर'फोरा दिनैसिम बेमार आजारनिफ्राय बुहुद ओ गोजानाव थाबोनाय जोङो नुनो मोनो आरोखि हाग्रानि माखासे बेन्दों बेनलाफोरखौ जानानै नाथाय दा समजों लोगोसे चेन्स जालांबाय माखासे आर टिभिसिलि ओ मेडिसिनारिजों दिहुनन्नाय जेरै फुल कबि आलु, बान्दा, कबि बेफोरखौ माखासे मेडिसिनजों दिहुननाय बेनि थाखायनो दा उम बुहुद बेमार आजारावबो जों जांमुनिफ्रायनो उम गावनि बेमार आजारखौ बजबना लानाय बायदि जानाय नुगासिनो दं आरोखि उम नाथाय जोङो बांसिन मेडिसिन बाहायनायखौ जायालासिनो गोदोनि बायदि बर'फोरा ओ माखासे बेन्दों बेनला आरो हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जाबा आं दाबो सानो जोंनि बर'फ्रा बेमार आजारा बुहुत खम जागोन।
उम
आनिफ्राय मोनसे जामुंखौ आं रायखांबावनोसै बेनो गफ प्याद बिराद माने मा होनो बिदिखौ मोजां मोनो बर'फ्रा स्पेसिलि थारायजों थाराय होननाय मोनसे ओ मैगं दं बे थारखौ ज जिखुनु बेदरजोंनो थारआ गोथाव जायो। जायो आरोखि ओमफ्राय थारायखौ लायनोबा जों थारायआथ' बबावबा दैजिं बबावबा हाब्रां बेफोरसो रज'यो नालाय उम बेखौ जोङो बर'फ्रा जामुं हिसाबै बिराद मोजां मोनसे जोंनि बर'फोरनि जाग्रा ओ मैगं होननांसिगोन आरोखि बेखौ ओमफ्राय ओ बियो बेनिखायनो माबादि मा होनो बिदिखौ मेडिसिन गैयि मोनसे बिराद जोंनि आंगो जामुं होननांसिगोन आरोखि मानो होनोबा बेयावथ' रावबो मेडिसिन सिनारि होननानै बाहायनाय जाया नालाय बियो नेसारेलि गावनो ओ माबायो मा होनांगोन बेखौ गावनो हारसिंनो रज'नाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि जामुं आरोखि बेयो। थारायखौ जानोबा जों थाराय दाननानै बिनि माखासे सानि बिगुरफोरखौ ओ माबानानै सिङाव मोनसे गुरै आरो नोरोम होन माबा थायो बिथ'रि सिस्टेम बेखौ जों जानाय जायो आरो थारायखौ। ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो हागोन बेनि अनगा?
नोंथांनाव जाखिनि बुंलांजोबखाबाय बेबायदिनो बर' बेफोरबायदि सोलिबोनाय नोंथाङा गोबां मोनजोबखाबाय आरोना होनबा नोंथां नोंथां बुंनांगौ जेबो गैलिया होनबा दोनथ'लायनिसै नामा समाबबो जाबाय जोंनिया।